हेल' खोनादोंना? खोनादोंना खोनायाखै?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे दासो खोनादों
नोंथां खानादों गोजोन मोनाबिलि
औ खोनाबाय
खुलुमबाय नोंथां मोनथो नोंथाङा फन हरनायनि जाहोन मामोन? औ ओ
दे जों दे जों रालायनो नागिरनानै दं थिगानो जाबाय गायनाय फुनायनि आरो ना
हेल'
दा नोंथाङा आंनो खोन्थानो हागोन ना दानि गायनाय फुनाय आरो आगोलनि गायनाय फुनायाव मा फारागथि नुनो मोनो
औ नों गुबुननानै दिनै फारागथि एसे एसे खाथि खानला एसे फारागआनो दं दा गायनाय फुनाय आगोलनि गायनाय फुनाया बहुत एसे फारागानो होमबा नोंथां एसे फोरमायलांनोसै नामा दा गायनाय फुनायनि औ नोंथां गायनाय फुनाय दाथ' गायनाय फुनायथ' दैज्लां दिन सफैबाय नालाय माबायदि आब खालामो माबायदि खोथि खालामो बेफोर गायनायफोर उम फारसावनो जोङो माइलि गोनांथि जायो नोंथां ओ माइलि गोनांथि जायो ओमफ्राय माइलिखो आगोलनो फुराना न'नि आगोल माइलि न'आवनो लाखिखानाय दोनखायो माइलि बनायनो न'नि नि माइलि न'निनो बिधान बेफोर खोमाइलि खो मा खामनांगो फारस्टाव माइलि सोमनो गोनां जेब्ला माइलिखो सोमनो गोनांल्बा फु ख्रि हक हय दंग' हक हय दैमा दैसा हक बेफोराव सोमनाय जायो बे माइलिखो बे माइलिखो फुख्रि हग माबा हक बेफोराव सोमना आरो साननै हक सानथाम हग बेदिनो टाइम लायो एसे माइलि सोमनायावबो देन बेखौ माइलिखो थ' बेरहोनांगोन नालाय। बे माइलिया खाननै सानथामावनो थिखांना दोननानै एसे सरदनांबो गोनांथि जायो । नोंथां सरतग्रोना लाबा जेब्ला सरतखांनायनि उनाव बेनि दैया रानजोबबा बेखौ मा खालामनाय जाया र' धारा हक प्लास्टिक हक बेखौ बनानै जेला बना लानायखौ फोरान सुननाय जायो फोरा लाबा एसे गाजा बेरनाया एसे खहस जायो नोंथां। बे खहस जायो गाजा बेरनो खहस जाबा बे गाजा एसे बेरहांजोबा माबा खालामो जोंनो दा दुब्लि फोथारनि गायनाय फुनाय नालाय दुब्लि फोथारखौबो आबाद साफा खामना एसे मोजां जायो बिधाननि जेब्ला जों बिधान खो‌ गाय ओ फोगोन जेब्ला फो गायगोन बेखौ साफा सुफा गायनाय खामनाय जायो जेब्ला साफा सुफा गायनाय जाबाय बेखौ
हालौवनाय जायो आरोना फोनो
मोसौदो हक बेखौ हालेवना लान नाय जायो आरो नोंथां।
औ मोसौ-मोसौ-मोसौ गोनांफोरा मोसौजों हालौवसिगोन टेक्टर गोनांफोरा टेक्टर आरो मोसौ
जायो नोंथां औ-औ-औ नोंथां बेखौ हालेवना लाबा बेखौ दुब्लि फोथारखो हालेवखांनायनि उनाव दुब्लि फोथारखौ एसे फोमोनजोबना लानांगोन जेब्ला जों खोथिया फोगोन नालाय बेखौ फोमोनना लाना बेखौ जेब ब्ला बे बे दुब्लि फोथारा
उम
मोनबा होनबा उनाव बे माइलिखो-माइलिखो न'आवनो फाय लांनान फोना लानाय जायो फोनाय जायो नोंथां। बेनि उनाव बेखौ फोखांनाय जानो फोखांनाय उनाव बेनि टाइमिंआ जाबाय जेब्ला जों गायनो थाखाय बे गाइनो थाखायबो दुब्लि फोथारखोबो बेखौ टेक टदो हग मोसौदो हक बिदो हालेवना लाग्रोनाय औ हालेवना लायो ननि औ-औ मोसौदो बांसिन साबसिन जायो मोसौ दानि आथिखालावथ मोसौआनो आनो गैबाङा। दानि जुगाव मोसौफोर गो नुनो गैबाला गैबांलानो हम नोंथां। बिबिनो बेनि थाखाय मोस सौगैनि थाखायनो टेक
टेक्टरफोरजों एवनाय जायो आरोना दानि दाथ आरो माने जुगा सोलायबाय नालाय डेभलप जाबाय ना
सोलायबाय डेभलपबो जाबाय नालाय आजिखालि मानसिफोरा बो गायनाय फुनायनि थाखाय खहसनि थाखायबो टेक ट्रेक्टरदोनो बांदिन गायनाय जायो नोंथां ट्रेक्टरजों हालेवनाय लाना साब साबसिन जायो बेखौ ट्रेक्टरदो, हालेवजोबना दुब्लि फोथारखो हालेवखो जोबखांनायनि उनाव। बेनि उनाव आरो गायनाय फुनायनि थाखायबो फायलायबाय नोंथां। ट्रेक्टर जेब्ला जों आ दुब्लि फोथारफोराबो हालौजोबना लाखांनायनि उनाव। बेनि उनाव पसिस दिनाव बेखौ। जेब्ला जों खोथियाखौ बिधानखौ फोनाय जाखांनाय उनाय। बिधानखौ मा खामनाय जाय उनाव। रुवाथि हक र यैदि गा गा माइ गायग्रा गास माब बा हक।
हाजिरा, माने जोंनिया हाजिराबो लेंनाय जायो। आरो नआव थाग्राफोरानो जेनेबा नआव गायग्रा थाग्राफोरा ननिफोरानो गायसिगोन। गायग्रा गैयाबा आरो हाजिरा लेंसि
ओ हाजिराबो लिंनाय जायो, बे गायग्रा फुनाय टाइम। जाब्ला जेब्ला जों खोथियाखौ फुनांगौ जायो देनाय। गायनाय फुनाय टाइमाव बे गायनाय फुनाय खोथियाखौ। फुनो टाइम जाबा जेब्ला जों पसिस दिनाव फुनाय जायो। थियाखो, पसिस दिन। औ फुनाय जाखांनायनि उनाव बे खोथाखौ फुजोबना लाखांजोबनायनि उनाव। बेखौ गथाय स्रनो खाज एसे फोजोबना लायो। गायनो थाखाय बेखौ खानसेनो फुजोबना लानानै। दुब्लि फोथाराव आर जोंनियाथ दुब्लि फोथाराव लां लांनो। थाखाय दाथ' मानसि खालाहो हुवामानसि सि हक, महिला हक बेदिनो थाखायाय। जों गायनाय फुनायनि थाखाय लांनो गोनां जायो। बिदिनो हाजिरा हक, खामला हक बे खोथियाखौ जों थाइसे जायगानिफ्राय गुबुन जगायाव लांनो गोनां जायो। दुब्लि फोथाव।
औ औ औ ओरैनो नै जेनेबा नों सिनयाथ' डाइरेक्ट बिदि गायो खोमा ओमफ्राय नै जोंनिखौ खोन्थानोसै आरोना आं एसे फोरमाना होनसै। ओमफ्राय जोंनिया बिदिनो खोथियाखौ फोखां मने फोखांनानै खोथिया जेनेबा देरनाया लागैथ जाहैखायो नालाय ओमफ्रायहाय फुनो जाबाय। जोंना फुनानै आरो बेखौ खनसे जावायबावो आरोना माने खा खासिया खोथिया होनोदि औ बेखौ बिदि खनसे जावै ओमायो दाय जोंना आमथिसुआनि सिगां बेखौ जावै जोबनादोनसिगोन आरो
औ नोंथां।
ओमफफ्राय आम सिसुवानि सिगां जाजोबना दोननानै जेब्ला सुइ बायो बायनानै खुथिया रायोब्ला फुजान जायो अब्लाना फुनानैसो बेखौ। गायफिनो आरो ना ओम ।
उ गायनो गायनो थाखाय मानसिबो नांगौ नोंथां। औ औ बेखौ ओरैनो बेसेसे सम नाङो बिदिनो गायनायनि फ्राय मास मोननायालागैसे बेसेसो सम नांगोन नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
उम ओरैनो जेनेबा
औ।
सोरबा सोरबा गाय दाथ' बुहुद दाहालागैथ' खोला साइदनिया गायखांबायानो होननानै जोंनि साहा साइदआव माने दा गायनो स्टारथिंखौनो खालामाखै माने दा जावायनानैल'सो दोनदों ओमफ्राय आमस सुवा आमथिसुवा बायखांनानै ओमफ्रायो बिदिनो खोथिया जुदि जायोब्ला गायसिगोन गायनानै लास माने गाय ने आसार
औ औ आसार सावन औ औ औ औ औ नोंथां औ टाइमिं थायो थारमाने गावबा गाव बोथोर नालाय गावबा गाव फिथाइ सामथाय
औ ओमफ्राय बिदिनो आसिन कातिकालागै माने कातिगासा सावनाय जासिगोन माइ ओंखारसिगोन आघोन फुसा लागै बिदिनो
औ मोनहैनाय औ बे माइखौ माबायदि हायो मा दि हायो मानसि जों हायोना दा फ्राय भाग मेसिनानो हायो
उम जेनेबा नै जों ना जोंना गामि गामि ओनसोल जाहैबाय नालाय जोंना बेफोरबायदि बिदि मेसिन जों हाया आरो ना खामला लानानै माने हानाय जायो आरो खामला ला लाना खामला लानानैनो न'सिम रोगायो ओमफ्राय जास्त नानायाल' मेसिनजों मेसिन दं नालाय जे जेनेबा
ओ औ औ दा औ औ दा दा नानाय खेथ्रयावबो फैबाय नोंथां दे नाया मोसौजों नानाया साबसिन जायो ना मेसिन सिनजों नानाया साब सिन जायो नोंथां एसे फोरमायनो मोजांसिन जायो
मोसौजों नानायानो मोजां जायो मानो होनबाथाय मेचिनजों नानाया माने जिगाब उम जि माने माइ थांफायो आरो ना माने मोजाङै जाजोबा माइ थां फाजोब बेजिगाबाव
औ औ टां
आंनि मथि जेनेबा आंनि मथि मोसौजों नानायानो मोजां जायो आरो ना ओमफफ्राय थेवबो जेनेबा दाथ' मोसौजों नाबाय
अह गैबांनानालाय मोसौफोरा औ बिदिनो मोसौदो नाबा साफ औ औ औ नोंथां आथिखाललि टाइमाबो सथ जाहैबाय नालाय बुस थ' मिसिंदो नानाया बांसिन थाबसिन जायो सानबाय आरो दानि मानसिफोरा नोंथां आगोलनि दिनाव थारमाने टाइमखौ साना नालाय मान फ्रा मिसिं टेक मोसौदो नानायना साबसिन जायो। सानो‌ आरोमा आगोल दिन मानसिफोरा औ औ औ दानिया दालाय टाइमफोराबो गोबां जाहैबाय। बिदिनो दानिया मिसिंफोरदोनो नानाया साबसिन। सिन जायो सानो आरो दानि मानसि
उम आगोलनि आरो दानि बहुद फारांथि आबाद मावनायाबो मानो होनबा आगोलो गायनायनिफ्राय लानानै गासैबो माबाखौनो मानसि मावजोबोमोन ओमफाय दा आरो मिसिनजों मावजुब नो बायदि जायो आरो ना। ओमफाय जोंनि जोंनि साइदआवल'सो माने एसेबां गायनायफोरावबो मिसिन बाहायनाय जाया माने बेलेग साइडथिंजाय मि तिनानो बाहायनाय जायो आरो ना दा
टिनि बिगायै रायलायदो ना नोंथां ओइ बे माइनिबो खाब बो ओ माइखौ मा ओ आगोल दिनाव बांसिन मोनोमोनना दानि दिनाव बांसिन मोनोमोन नोंथां इसे फोरमायनाय सा गाहामसिन जायो। आगोल मोसौदो गायनाया साबसिन जायोमोन ना दा मोस मिसिनदो गायनाया साबसिन जायो माइफोरफोर फोर मोनबांनाया?
ओ ओरैनोथ' जेनेबा नै आं बुंनोसै जेनेबा बै दिनावथ' आं गैया मोन नालाय ओमफाय दा बे दिननिखौथ' आं मिथिला जेनेबा होनो आरोना आगोलनि दिननि मानसिफोरा मोसौजोंनो मोजां जायोमोन ना, औ मोसौजोंनो मोजां जाखा गोन मानो जया जा जानो जेनेबा मो जेरैबायदि नायै नायै मोजां हालोवनाय जायो। टेक्टर मेसिनफोरजों बेफोरबायदि हालौवनाय जाया खना खनि नांनो मोना मोसौजोंनो मोजां जाया हाब्रु मोजां जायो ओमफाय मेचिनजों हालौवनाय
नोंथां ओ आगोलो ज' ज' लारि फारि न'खरनिया ते गायोमोन। ज' ज' बिदा बिफं नायनानै ज' ज' गायोमोन दानियाथ' आजिखालि आथिखालाव हाजिरा नङाबा थांलानो हम औ औ औ आजिखालिथ' औ हासार नङाबा माइबो मोनदांनो थांला। आजिखालि औ नोंथां। आजिखालि बुत टाइमाबो टाइमिंआबो सर्ट जाहैबाय। आजिखालि
टाइमजों मिलायनो खारफानो थाखायनो जेनेबा जोङो ग्रोबफानो थाखायनो मेचिन सेचिन बाहायबाय आरो दिहुननाय जाबाय।
हा बेफोरबायदियानो गायो नोंथां। माइ बेलाफोरखो गाय गायनाय फुनाय हा नोंथांमोनखिबो ओरैनो आबाद मैगं थाइगंफोरनि माबाफोर मावबावो नामा नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां बे दैलांनि हक मेसेंनि हक बेफोरबायदिनो जानाय लोंनाय नि उम उम मेगन थाइगं बेफोरखौ
दाथ' जेनेबा दा जेनेबा गाव गावबागाव गोथोर आरो दालाय बानलौ माबा माबि गायनो ज जायो। बानलु गायो ओमफाय जुग खाम सुखाम बेफोर फोरखौबो गायो आरो
औ औ औ अ
मेगं थाइगं
औ ओम उम खोनादो नोंथां
औ।
औ बेफोरखोबा मा फोरमायनो गायनाया मोजां साबसिन जायो माफोरा आबाद खामनाया बांसिन मोजां साबसिन जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा मेगन थाइगं बिखय नोंथां? माफोर जोथोन लानांगो माबायद बि खामनांगो।
ओम बिदिनो जेनेबा मैगं लाय मेगं जोथोन लानांसिगोन आरो जो फारसेनिफ्राय नानां सिगोन गावबा गावनि
औ ओ औ औ नोंथां औ औ।
उम बाना खोनासंलाय
औ नोंथां औ खोनादों।
नै समाबो जानानै फैबाय जोंहा।
औ नोंथां औ समाबो जाना फैबाय।
गोदोन्थों नोंथां बे समाबो जाबाय गोजोनथों-गोजोनथों।